औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
खोनादोना नोंथाङा औ खोनादो औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां
ए आङो दा बिदिनो दसे रायलायनो थाखाय फन हरदोंमोन नो सावरायनो थाखाय
टपिकआ मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा
आंथ' गोदान सोदानसो जाहैबाय बिदिनो मानि सायाव सावरायबा मोजां जागोन
उम दे होमब्ला आं नों सावरायग्रोनोसै नोंथांदों आ जोङो आथि खालाव जेनेबा जोङो बर'फोरा नङा होमब्ला
औ
मावो नङा होमबा दैज-दैज्लां बोथोर, बोथोरखौ लानानै रायलायनो सै नङा होमबा बोथोराव जोंबो दैज्लां बोथोराव जों मा मा आबाद मावो जों दैज्लां बो थोराव आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां माइ आबाद दा जोंनि थाखाय मैखोम लोगोसे जोङो ओ बर'फ्रा जोंनि माइ आबादजों लोगोसे जोङो जोंनि जानो थाखाय जोङो ओ खुमब्रा आबाद खुमब्रानिबो जेमबा जोङो गायो नङा होमबा लेस्रा बिदिनो भिन्दि पटल गोबां आबादखौ जों बर'फ्रा जानो थाखाय जोङो मावो नङा होमबा आरो जोङो बांसिन दा दुब्लि फोथाराव जोङो माइ आबादखौ बारा मावनाय जायो मानोना बर'फ्रा ओंखाम ज जायो नङा होमबा ओंखाम जानानैनो जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों आबाद मावबोदों बर'फ्रा बिदिनो जोङो गाव गायनि आदारखौ गावगायनो दिहुननानै जादों नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा माइ आबा दखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
दाथ' जोंनिथिं ओरैनो दाथ' बोथोरनि बोथोर मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो माने गिबियाव दाथ' दैलां बोथोर नालाय बांसिनानो दा माइ गायनायाव मुख खुब जानानै दङ' माइ गायनो थाखाय दा मानसिफ्रा हालौवनानै खोथिया थोथियाखौ गायजेनबायानो आरो । ओमफ्राय दुब्लिबारियावबो दा माइ गायनो थाखायबो हालौवबाय हालेवनानै आलि स आलि बानायगासिनो दं दानगासिनो दं दा आसथे आस थेनो समजों लोगोसे बिदनो मामायाहाय खोथियाहाय फुखांबा बेखौ गायसिगोन बायदि आरो। ओमफ्राय बिनि अनगाथ' दैलांङाव नो बारि बागानाव मैथा सैथा बिदनो फोलाबायबाय ओमफ्राय मामायावहाय बांसिन जायो आरो मेसें बो थ थोरावहाय बांसिन गायनाय जायो बोथोर मामानि बोथोरनि मैगंआ बांसिन मैगं थाइगंफ्रा मेसेंआव बांसिन गायनाय जाबाय बिदनो आलु मा मा फुल खपि बान्दा कपि बेफोरखौ
अब्ला नोंथांमोननिथिंबो जेमबा ओ गोरो मेसेंनि आबाद खौ गोबांखोनो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ जोंनि स साइदआवबो जेनेबा ओ आथिखालाव जोङो गोबां आबादारिफ्रानो गावबा गावनि आदार खौबो जोङो गायनानै जायो औ नोंथां बुंनाय बायसानो जोंनि थिंबो जेमबा आलु बिदिनो जोङो ओ टमे टु जायखौ जों बिलाइ होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोस से जोङो जोंनि बेयो ओ‌ मा होनना बुङो जोङो ओ माकाइ जोंनि आरो बेसर आबाद बिदिनो जोङो ओ सबाइ आबाद नङा होमबा बेफोरखौ जोङो मेसें आबादाव मावो आरो लोगोसे जों बर'फोरा ओ वाटारमिलनखौबो आथिखालाव गायनायखो जों नुनो मोनदों नङा होमबा सासेस सानैया दिनै जेरै अ जायखौ तरमुस होननानै बुङो नङा होमबा? बेबो जोंनि थाखाय मोजां जेनबा आबादारिफोरा बिथांमोना दिनै बेफोर रखम आबादखौबो मावबोदों। आरो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हादों औ नोंथांमोननि साइदआवहाय बेयो तुरमुस आबादखौ मावो ना वाटारमिलनखौ?
जोंनिथिंबो एफा एनै मावनाय जायो आरो खिन्थु बांसिनानो दा खाथि खा लायावहाय बिदनो रां रां आरजिनायनि आबादफ्राव बांसिन दा स्ट्रबेरिफोर ख खौ गायनाय जायो आरो मामाफ्राव मेसें बोथोरावहाय स्ट्रबेरिखौ गायनाय जायो। ओमफ्राय माखासे खेथ्रफ्राव बिदिनो सोरबा सोरबा जायगा गुवार दङबा मामा गायबाय जुंखामफोर गायो ओरो बेफोरखौ फानबा माने फाननायावहाय बांसिन थांबाय आरो फाननो थाखाय आबाद गायनाय जाहैबाय ओमफ्राय न'आव जानोथ' बेफोरनोसै जाखिनि एफा एनै गायलाबायबाय
औ
दा नोंसिनिथिंहाय मामा होनो आरो जुंखामखौ माखाय होनो हेल' एसे नोंना मामाया बयसा मामा दानजागासिनो दङ हेल'
औ खोनाबायना औ जों बेखौ जेनबा मार्केट औ नों नेटआथ' दोंओ
अ एसे आवासा दानै दानै फैदोंमोन माने
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा अ जो जोङो जेनेबा बेखौ मार्केट लेभेलाव लांनोबा बोरैहाय मावनांगोन
मार्केट लेभेलाव लांनोबाथ'
ओ जेनेबा जोङो फाननायाव बेसेबां दामाव औ दामखौ जोंबा मा मा दाम रेट दा नोंसोरनि साइडआव सोलियो जेनेबा जुखाम आबादाव
जुंखामाथ' दा जोंनिथिंथ' ओरैनो दखानावथ' जोंनाहाथ' गायनाय जाया आरो गायदोंबाबो न'आव जानोखिनिल'सो गायनाय जायो दा जोङो दखान बाजारफ्राव बेदिनो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो बेलेग- फोर फाननायखौ जायो आरो बायनानैहाय ओमफ्राय बे फाननायावथ' आंबो निजा बायनानै लाबो आरो बाजाराव थांनानै जिखुनु जाया बे खाथि दखानफ्राव एखमबा जुंखाम माखाइफोरखौहाय जोंनिथिं मा खालायो बिदिनो सावनानैहाय फानो आरोना लेबु संख्रि मामा मामि लगायदेरनानै बेखौ बायनानै जायो बेफोरनि दामाथ' बिस थ्रिस थाखायानो जायो आरो होमबा गथा मोनसे बायनायाव दस थाखा खिनियानो थांगोनदां मोनसे थसे थसेयावहाय दुंखामा दा जोंबो आबाद खिथिखौनो खालायनाय जाया जाहैबाय माने न'आव जानाय खिनि- खौल' खालायो सम जाबा बोथोर जाबा दा नोंथांमोननिसिंलाय माबायदिथो जुंखाम माखायफोरनि दामा हेल' नोंथाङा खोनादों ना हेल'